हेलौ खोनादों ना नोंथाङा? औ औ ओ फुंबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां। औ खोनादों खोनादों।
औ औ औ औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांखौ ओ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों गोनां खोथा सावरायलायनो होननानैसो फै नाय जादों। सावरायजागोन ना नोंथांङा सम होनो हागोनना आंनो?
हागोन नोंथां हागोन औ औ हागोन नोंथां।
औ औ औ औ ओ जोंहा सावरायनो लानाय बे आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि गोनोखो मुगानि सायावनो सावरायनो साव रायनोसै नोंथां नंङा होमबा?
औ औ औ जागोन नोंथां जागोन औ।
गोनोखो मुगा होनोब्ला जोंहा आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोंहा गोनोखो मुगायाव बायदिसिना रोखोमनि ओ बेसाद मुवा बेसाद बाहायनाय जों नुनो मोनो गोनोखो मुगायाव ओंखारनाय नंङा होमबा। जोंङो आथिखाल ओ नुनो मोनोमोन ओरैनो जेबो गोनोखोआरि बेसाद मुवा बेसाद गैया लासिनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन। जेरैहाय आबाद मावनायनि बिथिंङावनो जों बुंनो थांङोब्ला ओ आगोल जों नुनो मोनोमोन ओ मोसौ हाल जोंनो जोंहा हालेवनानै जोंहा माइ आबाद एबा बायदिसिना रोखोमनि मा मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बेजों लोगोसे ओ जोंङो ओ जिबियारि हासार होनानै जोंङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आगोलनि दिनाव नंङा होमबा। ओ बेजों लोगोसेनो जों हा सावरि बादा जालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। गोदोनि जुगाव नाथाय आथिखाल दिनैनि जा गोनोखो मुगायाव जों ओरैबायादि सोलायनाय नुबोनो हमदों जेरावनोखि जोंहा ओ मोसौ हालजों एवालाबसिनो जोंहा दिनै ओ बायदि रिसिना गोनोखो मुगा जों ओंखारनाय ओ मेसिनारि ट्रेक्टरफोरजों जोंहा हाल एवनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा दा ओ ओ हासारनि बेलायाव बुंनो थांङोब्ला जोंहा दिनै नुनो मोनो ओ जेरैहाय ओ रासायनिक हासार बायदिसिना केमिकेल गोनोखो मुगानि फ्राइ ओंखारनाय जेरैहाय ओ इउरिया पटास, डि एपि, फसफरास बायदि बायदि रोखोमनि जोंङो आबादाव ओ गोनोखो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव ओंखारनाय बेफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा? थिग बेबदिनो जोंहा बायदि आदब जों खायदाजों जोंहा जेरैहाय माइ हानायनिफ्राय लानानै माइ गायनायसिम जोंहा आथिखालनि गोनोखो मुगाजों ओ ओंखारनाय जा मेसिनारि बै मेसिनारिफोरजों जोंहा गायनाय हानाय एबा ना मारा नानायफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? आबाद मावनायनि बिथिंङाव औ औ थारैनो ओ जोंनि आथिखालनि मुगाया गोनोखो मुगा जामारबाय थारैनो सैथो बेयो। नंगौ ओ जेरैहाय जोंहा ओ जा आबाद मावनानै ओंखारनाय जा ओंखाम बेखौ जोंङो आगोलहाय ओ ओंखाम ओ ओंखामफोरखौ जोंहा सौखायाव एबा अरदाबाव जोंङो संनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथ आथिखाल ओरैबादि नुयो जोंङो ओ न'आव जोंहा गासिबो न'खर न'खर गेस थानाय खौ नुनो मोनो आथिखालनि जा गोनोखो मुगा औ ओ जा गोनोखो मुगाजों सोरजिजानाय गेस बैफोर गेसजों जोंहा ओंखाम ज संनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो आथिखाल जोङो कारेन्टजोंबो गोनोखो मुग खुगायाव ओ ओंखाम संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओ औ जेरै हायदाय फुदुंनायफोरा लानानै मैगं संनायनिफ्राय लानानै जोंहा कारेन्टजोंनो हाजोबो आथिखाल गोनोखो मुगायाव औ। थिग बेबादिनो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि जोंहा ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय गोनोखो मुगायाव जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो नुनो मोनबावो जेरैहाय हान्था मेला खालामनायनि बि बिथिङावनो बुङोब्ला जोंहा आगोलहाय ओ नुयोमोन जोङो ओ हान्था मेलाखौ मोसौ गारि एबा गावनि आथिंजोंनो थाबायनानै जोङो थांलाय फैलाय बा हान्था मेला खालामनायखौ जों नुनो मोनोन। नाथाय आथिखालनि जा बिगियान जुग एबा गोनोखो जुग बेवहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जे जेरैहाय ओ गारि मथरनि थांलाय फैलाया गोबां ओ जाबाय गोनोखो मुगायाव। ओ थिग बेबदिनो जोंहा खम समनि गेजेराव जायगावनो गोबां लामा गोबां जायगा हान्थिनो हा हायो आथिखालनि जा ओ गोनोखो मुगाजों ओंखारजानाय जेरै बिरखं, रेलगाड़ी बायदि बायदि रोखोमनि मि मिसिनारि थांलाय फैलाय जोङो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबादिनो जोंहा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जोंनि न'खर खराव गोदोहाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम खौरां दैथायहरनो थाखाय जोंहा लाइजामखौ बाहायनाय जायोन नोंग हबा नोंथां औ औ लइजाम दा ना आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोनो जोंहा मोनसे जायगानि खौरां मोननो थाखाय एबा खौरां मोनथिनो थाखाय जोंहा जानबुंफोरनि गेजेरजोंनो जोङो मोनथिनो हायो आथिखाल नङा होमबा गोनोखो मुगायाव थिग बेबादिनो ओनसोल एबा रायजोनि एबा गुबुन गुबुन हादोर एबा जायगानि जोंहा जानाय खौरां एबा जाथायफोरखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो जोङो मबाइलनि गेजेरजों न'आव जिरायना थानानैनो मोननो हायो नङा हबा नोंथां औ औ नाथाय जोंहा गोदोहाय खौरां बिलाइ बाहायनाय जायोमोन बेफोरखौ खौ मोननो थाखाय नङा हबा औ थिग बेबदिनो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि जेरै आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोङो जोंनि जानबुं एबा कम्पिउटार बायदि रोखोमनि मन नफोरजोंनो जोंहा सोलोंथाइबो लानो हायो गोग्गो सोलोंथाइ नङा हबा औ औ औ थिग बेबदिनो जोंहा आथिखालनि जुगाव ओरैबायदि नुबोयो जोंहा आथिखालनि जा गोनोखो मबाइलजों जोंहा गावनि रोंगौ खौ देखायनानै इउटुब फेसबुक इन्सटाग्रामफोराव जोंहा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै न'आव थानानैनो जोंहा फैसा रांजि आरजिनो एबा खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ थिग बेबादिनो जोंहा बायदिसिना रोखोमनि जों खोथा एबा बाथ्रा मोनथि नो मोनो आथिखालनि जा गोनोखो मुगायाव नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो गेदेर गेदेर कारखाना फसंथान दारिमिन फसंथानफोर आथिखाल जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय गोनोखो मुगायाव दिहुननायखौ नुनो मोनबाय दा जोबथनायाव आं मोनसे बावनो लादों आथिखाल ओरैबादि नुयो जोङो देहा फाहामसालिफोरावबो जोंहा गेदेर गेदेर बेमारफोरखौ ओ आनजाद खालामनो थाखाय गेदेर गेदेर ओ मेसिनफोर जोंहा ओंखारनाय नुबाय जेरैहाय आल्ट्रा स'अन सित स्केन एम आर आइ बायदि बायदि खालामनो थाखाय जोंहा औ आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोङो ओ देहा फाहामसालिफोराव जोंहा बायदि रोखोमनि मिसिनारि जोङो बिग ग्याननि मुगायाव नुनो मोनबाय नङा होमबा? बिग्यानजों दिहुनजानाय
औ औ औ औ नोंथां
ओ नोंथाङाबो आंनो ए फोरमायना होनो हागोन नामा? आथिखालनि जा गोनोखो दोरोङारि मुगा बेवहाय माबादिहाय नुनो मोन्दों नोंथाङा?
औ नों नोंथां ओ दानि स दानि दानि दिनाव बा दानि समाव ओ जोंनि ओ जेन सानफ्रोमबोनि सोलिनाय ओ जिउ जिउ सोलिबाय थानायाव माने गोनोखोआरिनि मुवाजोंनो जोङो साग्लोबजानानै दङ जेरै जोङो ओह जेरै जोङो फुं ओ फुंनि सि गारनायनिफ्रायखौ नायबानो जोङो जोङो नुनो मोनो जेरै न'निफ्रायनो जोंनि संनाय खावनायनिफ्रायनो लायो लायोबा ओ गोदो जोङो गोदो जोङो साय ओ सा-साय फुदुङोबा साहा फुदुङोबा ओंखाम सङोबा जोङो बन ओ बं द दंफांनि बन नोङाबा सिगाबफोरजों ओ फुदुंनाय एबा संनायखौ नुनो मोनदोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ दाना जोङो मा होनो ओ गेस जों गेसखौसो बाहायो दंफांनि अनगायै औ जोंनि माने सान फ्रोमबनि थांना थानायाव जि ओ सोलिबाय दङ थांना थानायनि जा जोङो जिउ खुंबाय दङ बेयाव माने गोनोखोआरियानो माने साग्लोबजानानै दों बेखौ जोङो हमनो हायो औ जेरै जोङो न'नि हाय जोङो थांबाय जोङो गोदो थाबायनानै थाङोमोन दानियाव जोङो मा जोङो दानियावथ' गोद माने जोङो समजों लोगोसे जोङो मा- माबाबोगासि दङ जोङो ओ ओ सोलायबोगासिनो दङ जोङो गोदो थाबायोमोन बिनि उनाव मोसौ गारि फैबाय बिनि उनाव साइकेल बिनि उनाव ओ मथर मथर माने बाइक बाइकफोर दानाथ' नै कार फैबाय जों माने न'निफाय ओंखारनायनिफाय जोङो माने ओ माबा जा जासिम जोङो माने ओ गोनोखोआरि बे माने माबाजोंनो जोङो सोलिगानो दङ जोङो मोनफ्रोम जोङो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नायोबा जोङो जोङो दा खामानि दामानिनिफाय नायोबा जों सोलिनायनिफाय नायोबा जोङो मोनफ्रोमबो सब जों गोनोखोआ ओ दानि जुगाव माने ओ बे बिगियानगिरिफोरा दिहुनाय जोङो बेसाद नङाबानो जोङो थांनानै थानो हायै बाय
हाया औ औ औ नंगौ
नों नोंथाङा नोंथाङा एसे आगोलावनो बुं-बुंलांखाबाय गोबां बा खौनो नोंगौ जे ए जोङो जे जोङो गोदो लाइजामखौ बाहायोमोन लाइजामजों जोङो गोबां सम नांगौ जायोमोन ओजोंबो मोनहैनो ओ मोनहैनो थाखाय गोबां सम जागौमोन नाथाय दाना जोङो न'आव थानानो माने जोङो सेकेण्डआवनो मोनथिनो हायो जोङो ओ खबरखौ मोनो बा जोङो जोङो औ जोङो जेरै आलासि जानो थांगोन बुंनोबा जोङो दा सेकेणावनो जोङो माने खोन्था हरनोबो हायो जों मोनथि मोनो जेरै जों औ जेरै जोङो गुबुन जायगायाव बा गुबुन हादोरफोराव जोङो ओ गुबुन हादरफ्राव जों माबा मोनसे जाथाय जायोबा जोङो लोगो लोगोन दान ओ टेलिभिसन नङाबा जोङो मबाइलफोरावनो जोङो मोनोनो मोननो हायो आरो औ औ औ बेनि गेजेरजोंबो जोङो ओ दावबायनाय जोङो आलासि जानो थाङोबा गो दो आलासि नङाबा गुबुन जायगायाव थाङोबा जोङो मा जोङो थाबायनानै थाङोमोन नङाबा जोङो मोसौ गारि माबाजों थाङोमोन औ बिनि अनगायै जोङो। दा दा जोङो मा मा जाखो जोङो। ओ गारिजों सा माबा गारिजोंनो थांनाय नुयो। जोङो एसे खाथिबा गारिजोंनो थाङो औ आरो गोजान जायगायाव थाङोबा जोङो गोजान गुबुन राइजोयाव थाङोबा ट्रेनङाबा बे ओ अख्रां सानै उरां जाहाजजों थाङो आरो औ दा जोङो बेयाव ओ बेयाव जोङो एसे जोंनि जोंनि थाखाय ओ दं बे गोनोखोआरिनि बे मुवाफोराव जोंखौ टाइमखौबो जोंखौ टाइमखौ इसे खालामनो माबा खालामना होदों आरो एसे खम समावनो माने थांलाय फैलायखौ माने हान्थामेला खालामनायखौ जोंखौ एसे माने थाब खालामना होदों ना नाथाय थाब औ थाब खालामनानै होदोंबाबो नाथाय बेयो जोंनाव ओ जोंखौ बियो एसेबाबो माने गाज्रियै माने इफेक्ट खालामदों आरो जेरै औ जेरै जोङो गोदो जोङो थाङोमोन। जोङो गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोमोन बा आलासि जानो थाङोमोन जोंनो सानसे जाय सानसे नांगौ जायोमोन नाथाय जों दाना ओ एक घन्टायावनो मोनहैनोबो हागौ आरो दा बेयाव जोङो जों बेयाव जोंनि बेयाव जोंनि थाखाय जोङो साननानै नायोबा बेयाव जोङो बेयाव बहुद खहाबो जादों आरो ओ मा मुलाम्फाबो जादों। मुलाम्फाया बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो खम समाव थांदों नाथाय बे खम समाव थांनायाव जोङो आगोलै थांनायाव जोंहा बेयाव एसे खहाबो दङ खहाखौ खहाखौ बुंनो थाङोबा ओ जेरै जोङो देहा जोङो गोदो थााबायनानै थाङोबा जोङो एसे मा होनो एक्सारसाइस बा जोङो एसे कसरतबो खालामनाय बाय दि जायोमोन नाथाय जोङो दिनै गारि सायाव ओ जोङो दिनै गारि सायाव थाङो। बेयाव जोङो मा आ एसे आजाद आरामाव थांनानै जोंनि एसे ओ खस रतबो गैया जाबाय एक्सारसाइसबो एयाव बेयाव एसेबाबो खहा जानाय जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायै ओ
जों गारिजों थांनायाव जा गारिनिफ्राय उखुन्दै गुदों बेयो माने ओ बेयो जोंनि थाखाय माने माखौ बु-बुहुम खौ एसेबाबो माने मा होनो गुबुंले खालामनो जोङो हमांनो हायो आरो।